औ हेलौ। खोनाबायना?
हेलौ औ खोनादों खोनादों।
अ।
औ खोनादों। फुंङाव
ओ नोंथाङा नोंथाङा मा खालामगासिनो नोंथां।
अ ओरैनो दं नोंथां ओरैनो जिरायना दङ। नोंथाङा
ओ औ नोंथां आंबो ओरैनो दं दे आंबो जिरायनानै दङ आंबो जेराना दं नोंथां
औ नोंथांङा माइबाफोर हरदोंमोन ओरैनो
अ नोंथां औ नोंथां। ओ नोंथां नोंथांनियाव आंङो मोनसे ओ औ नोंथां।
औ औ। औ
नोंथांनियाव मोनसे ओ बाथ्रा सोंनो होननानै हरदोंमोन आं नोंथां ओ‌ औ नोंथांमोननि ओनसोल ओनसोलाव बे ओ मागो फोरबोखौ माबायदि ओ ओ फालिनाय जायो बेनि बागै ओ फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथां?
फंनैसो औ। मागो दमासिनि बागै बुङोब्ला दा जों
औ
मा मा होनखो नोंथां जिथि
औ।
अ जों मागो दाननि मागोखौ मागो फालिथायखौ बुंनो थांङोबा बिदिनो गोदो गोदायनिफ्राय आबै आबौ आजै जों खुंबोगासिनो दङ मागो दानखौ नंङा होनबा नोंथां? बे फोरबोखौ। बिदिनो मागो दाननि दमासिखालि जोंनिया ओ साख्रि मावहैनाय खामानि मावनो थाहैनाय बिसोरो मागो दानखौ गाजा गोमजायै जानो बोथिसे जानो होनना फैयो नोंथां मागो खालि मागो मागो स समाव बेबायदिनो दमासिखालि जों बर'फोरा ओ न'खर न'खर गामियाव अमा फुथारनानै न'खर न'खर अमा दाउ ना गिदिर गिदिर नागिरनानै जानाय जायो नोंथां फिसा नंङा बे गिदिर गिदिरसो नागिरो आरो बे मागो दानसालि नंङा होमबा नोंथां हेलौ अ खोनादो खोनाबाय दंना नोंथाङा? औ औ मागो दमासि खालि बेखौ औ ओ जमानो जालायनाय जायो आरो नखर नखर बे खालि जोंनिया फिथा सावनो फिथाबो सावनाय जायो नोंथां फिथाबो सावनाय जायो फिथा जेरै लावदुम फिथा थावनि फिथा एन्थाब फिसा बिदि सावनाय जायो आरो नोंथां खायफा खायफाया आरो बै दमासि खालिनि सिगांनो सावो जाहाथे दमासि खालि आलासि दुलासि गामिनि मान सि फैयो नालाय बेस्थ थायो बेनिखायनो अ मागोनि सिगाङावनो दमानसि खालिनि सिगाङावनो एसे खावग्रोना दोननाय जायो आरो नोंथां खायसे खायसेया खायसे खायसेया दमानसि खालि सावो बिदि आरो नोंथां खोनादोना नोंथांङा हेलौ हेलौ हेलोव हेलोव
उ
औ नोंथां खोनादो ना औ खोनाबाय दंना?
ओं
औ आं आं खो औ आं खोनायाखैमोन औ बिदिनो फिथा सावो आरो मा दमासिखालि नोंथां बिदिनो बे दमासि ओ बेनि बेनि अखानायै जोनङो बेलागुरु सावनाय जायो बे बेलागुरुखौ ओ माइ हाखनाय जे नारा बे नाराखौ बुथुमनानै फोथारनिफ्राय लाबनानै आरो सोरबा सोरबाबा सोरबाबा थालिर बिफांनि बे गोरान बिलाइ बेफोरखौ बुथुमनानै भेला फुजि सानब्रै सानबानि सिगांनो बनायना दोननाय जायो आरो नोंथां मागोनि जोंनिसिम बनायना दोननानै बेखौ ओ से थारिखै फुङाव सावनाय जायो आरो नोंथां नङा हेलौ हेलव हेलोव हेलौ हेलौ हेलौ हेलव हेलौ हेलौ हेलव हेलव हेलौ हेल' हेल' हेल' हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेल' हेलौ हेल'